नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना।
औ खोनदों नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामनायखौ बाउहरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांसिमबो गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय।
ओमफ्राय बे समाव नोंथाङा आंनो फन हरनायनि आन्दोआव माबाफोर खोथा बाथ्रा सावरायनो गोनां दंमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव ओ रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन दा बे आयदायानो जाहैबाय दा जोंनि दा दैज्लां दैज्लां बोथोराव जोंदि गाहायै माइ आबाद मावो दा बेनि बागै नोंथाङा आंनो एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। माइ आबादा जाहैबाय जोंनि आसामनि गाहाय आबाद होनना जों बुंनो हायो आरो नोंथां। बुंनो थाङोब्ला बेखौ जोंनि बा जोंनि हारियावबो बेखौ मावनाय जायो। आङो बे आबादखौ माबोरै मावो नोंथांनिस एसे फोरमायनो सानदों। जे गोदोनि समावहाय बेखौ जोङो दोरोङारि आदब खायदाजों मावनाय नुयोमोन आरो नोंथां। जेरावहाय मोसौजों हालेवनाय मोसौजों हालेवोब्ला जोंहा मा मा नांगौ जायोमोन हबा नांगोल जुंगाल मै बेफोरखौ नांगौ जायोमोन आरो नोंथां। जों बेफोरजों एवनाय जायोमोन बिदिनो जोंहा ओ माइ हानायावबो जेरै खासि माइ लायनो थाखाय जोङो बावखा आरो बिबदिनो खोथिया रोगानो थाखाय हुलाबारि बेफोरखौ जोङो गोदो दोरोङारि आदब खायदा बाहायनायाव बाहायनाय जायोमोन आरो।
औ नोंथां।
आरो जोंहा गोदोनि समाव मा रासायनारि हासार मुलि बाहायाबालानो- जोङो मा फेसेव हासार जिबियारि हासार गोबोर हासारफोरखौ जों बाहायनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव मा दोरोङारि आदबजों जोंहा मावाबाालानो मा बिगियानारि आदबजों बे माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ
जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला हालेवनाय हालेवनायाव जोङो ट्रेक्टरफोरखौ बाहायो ट्रेक्टर गिदिर आरो फिसा बिब्दिनो जोङो मारानानै थाखाय रोखोमसे मारा नाग्रा मेसिन जायखौ ट्रेक्टरजोंनो सालायनाय जायो। आरो नङाबा जोंहा मा माइखौ डाइरेक्ट दुब्लियावनो थोंजोङै दुब्लियावनो हानानैहाय जोङो माइनि फिथाइखौ लाबोनो हानायबो जाबाय आरो नोंथां जाय जोङो कम्बाइन मेचन होनना बुंनाय जायो माने जोंनो खम समनि गेजेरावनो जोङो मानिे जोंनि जे हाबाफारिफोरखौ जोङो फोजोबना लानाय जायो आरो। थिग बेबायदिनो जोङो माइखौ गायनो थाखाय मा खालामो। गिबियाव जोङो खोथिया फोनानै लाग्रोयो आरो खोथिया फोनो थाखाय। ओखाय जोङो मा खालामनांगौ जोङो फोथारखौ दब्लायसे दब्लाय बासिनानै बा नोंथांनो बेसे हायाव बेसे बुरजा खोथिया बारि खालामगोन बेखौ नोजोर होनानैहाय जोङो ट्रेक्टरजों एवनानै लानाय जायो जोंहा बेखौ खेब्रै एवनाय जायो गिबि एवनायखौ जोङो मा खारायनाय होयो होनो नैथि एवनायखौ सामार होनाय थामथि एवनायखौ जोङो एवगारनाय आरो ब्रैथि एवनायखौ फोमोननाय बेबायदिनो जोङो ओ जोंहा नैथि एवखांनायनि उनावहाय जोङो सोरगिदिं आलिखौ दान्नानैहाय जायखौ आलि भार दाननानै बुङो खदालजोंहाय बेखौ दानखांनानै जोङो थामथि एवखांनायनि उनाव बे आलिखौ खोनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां।
जोङो बेखौ माने खेबसे खेबनै सानसेयावनो बिदि एवा बेनि थाखाय जों मा साननै सानथामसो गेजेर गेजेर दोनथ'यो। जायनि थाखाय दोनथ'यो होनोब्ला जोङो बेखौ बेहाय थानाय माखासे हाग्राफोरखौ थैनो थाखाय बा हाग्राफोरखौ सेवहोनो थाखाय बिदि खालामनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बेनिफ्राय जोङो जेब्ला माइखौ फोनो थाखाय जोङो माखासे खालामो गिबियावनो जोङो माइनि जोलैखौ बासिनानै लाग्रोयो नोंथाङा मा माइखौ गायगोन। बा फोगोन बिनि सायाव सोनारो नोंथांनाव माइया जोलैया न'आवनो दंखांबा न'निफ्राय लानो हागोन न'आव गैयाब्ला गुबुननिफ्राय लाबोनो जेरै हाथाय बाजाराव बायनानै मोननाय जायो बेखौ नोंथाङा बस्थु फोथाफोराव लानानै फुख्रि दंग'फोरावहाय बा दंखलनि दैफोरजोंबाबो खान्था बाल्थिंफोरावहाय हरसे सोमनानै लाग्रोनांगौ आरो हरसे सोमना लाखांनानै बोखांनानै बेखौ दान्दि सम दोननांगौ दैखौ गसर होनो थाखाय बेनि उनावहाय जों बेखौ हायावल'खबनानै थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइजों खोबना आरो नङाबा सायाव बस्था खोबदेरनानैहाय जों बेखौ हरसे बा हरनै दोनबावगोन जाहाथे बेयाव गाजा बेरो बे गाजाया बेरोब्ला जोंहा बेखौ फोनो हानाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा फोमोन हाखौ फोमोन खालि मा हाखौ समान खालामनो थाखाय जोङो मै होनाय जायो। मै हैखांनानै जोङो बेखौ फोहैनाय बा खुबैहैनाय जायो आरो नोंथां बेबायदि बिदिनो जोङो ओ ब्रैजिबा सानसोनि उनावहाय जोङो खोथिया जौब्ला‌ बे खोथिया जौवब्ला जों बेखौ गायनो हानाय जायो बे खोथियाखौ जोङो सम सम नायहैबाय थानांगौ बा बेयाव माब्ला दै नांगौ माब्ला दैखौ एंगारनांगौ बेखौ नायनांगौ आरो माब्ला हासार होनांगौ बेखौ नोजोर होनानै आरोना नोंथां जोङो बे गायनायावबो एखे आदबैनो गाय एवनानैहाय बा आलिफ्रा दाननाय बायदिसिनाखौ खालामनानैहाय गायनाय जायो आरो नोंथां जोङो बेखौ खोथियाखौ गिबियावनो फुनानै लाग्रोनाय जायो फुनो थाखाय जोंहा मा ना गोबां जोंनो मानसि नांगौ जायो मानसिफोरखौ जोङो आथिखालाव खामला हाजिरा होनानै लाबोनाय जायो गोदोनि समावहाय बेखौ सावरि बादालि जालायनानै मावनाय जायो नाथाय आथिखालाव खामला हाजिरा फैसाजों मावनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो माइखौ गायनानैहाय ओ आबादखौ मोननो हायो आरो जोङो बे माइखौ जुन जुलाइ दान गायनानै जोङो अक्ट'बर नभेम्बर बा डिसेम्बर दानसिमाव मावनानै मोननाय जायो जोङो बेखौ खम समनि गेजेराव मावना दिहुननाय जायो आरो ना नोंथां ओ जोंहा माइखौ मा आथिखाल आथिखालावहाय दोरोङारि आदबजों हानायखौ नुला मेसिन आदबजोंसो हानायखौ नुनो मोनसै आरो थिग बेबायदिनो जोंहा माइ गायनायाव मोनसे फोथायनाय दं जे हाल जांख्रा बे हाल जाग्राखौ जेब्ला मोनसे न'खरनि माइआ गायख्राजोबनाय जायो बिसा फोथाराव माइ गायनो गोनां जेबो गैला अब्ला जों बे हाल जां नाय मोन फोरखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां बे खायाव हाब्रु फोनलायनाय ओमफाहाय जानाय लोंनाय बेै जौ बेदर बेफोरखौ जोङो जानानै लोंनानैहाय फालिनाय जायो। जायनि गेजेरजों जोंहा रंजानाय मोनसे फोरबो बा रंजानाय गोसोआव रंजानाया उसिफावो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौहाय फाननानै बा फालांगि खालामनानै न'खर दानो हायो। जे आं नोंथांनो माइ आबादनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय एसेनोसै नोंथां नोंथाङाबो आंनो माबाफोर फोरमायथिनो सानदोंब्ला नोंथाङा फोरमायथिनो हागोन आरो
औ नोंथां दा नोंथाङा जेरै ओ माइ आबादखौ बोरै मावो बेखौ फोरमायलांबाय आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दा जोंहा बर'फोरनि देरसिन फोरबो होननानै बुङो बुंना बुङोब्ला जोङो बैसागोखौनो होननानै मिथियो नोंथां दा बेखौ बेनि ओ बेनि बागै आं नोंथांनो एसे गुवारै फोरमायनो सानदों आरो नोंथां। दा गिबियावनो बैसागो होनोब्लाथाय जोङो ओ बर'फोरा बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो हिसाबै फालियो आरो बेखौ दा गिबियावनो जोंहा ओ बैसागोखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो। जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो। जोंहा मोसौखौबो ओ गोबां सनमान होयो बा ओ गावनि न'खरनि माइनाव हिसाबै बा बिमा हिसाबै जोङो ओ मोसौखौबो सनमान खालामो आरो। बेबायदिनो जोंहा ओ जेब्ला मोसौ बैसागो जागोन बेनि सिगां सानसे सिगांनो जोंहा जा नांगौ ओ जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौ जोङो सानसे सिगांनो ओ नागिरनानै थि ओ खालामना लाखागोन आरो। ओ बे बेफोर नांगौ बेसादफोरा जाहैबाय जोंहा हालदै बेबायदिनो फान्थाव, लाव दिगिलिथि, राइदें बेफोरबायदिखौ जोंनो नांगौ जायो आरो। बेनि थाखायनो जों सानसे सिगांनो जों बेफोरखौ नागिरनानै ओ लाखायो। बेबायदिनो जेब्ला जोंहा ओ मोसौ बैसागो फालिगोन अब्ला बे बेयाव जोंहा फुङावनो सिखारनानै ओ मोखां सुस्रांनानै जोङो मोसौनाव ओ आथिङाव आरो गङाव गंनि आथिं आसुगुर बा गङाव जोङो थाव गुबै फोननानै होगोन। बेबायदिनो थाव गुबै फोनखांनायनि उनाव जोङो ओ जा मे-मैगं थाइगं दङ' जोंना जेरैहाय ओ फान्थाव, लाव बेबायदिनो हालदै बेफोरबायदिखौ फिसा फिसा फिसा थुख्रायाव हानानै लागोन आरो। बेबायदिनो थेंगल बायदि मोनसे खाथि फिसा फिसा जिरनानै जोङो ओ थुनानै बेबायदि ओ हानाय मैगंखौ बा हानाय जाखिनि हालदै, फान्थाव लाव दं बेफोरखौ जोङो थुनानै जोङो माला बानायना लागोन आरो नोंथां बेबायदिनो माला बानायनानै जोङो ओ मोनथाम मोनब्रै बा हमनानै ला जोंहा न'आ मोनब्रै बा मोनबा दङ' बेफोरबायदि हिसाब लानानै जोंहा एसे हिसाबनि बा लानानै जोङो ओ मालाखौ सुगोन थिग बेबायदिनो जोंहा हांगारनिबो गोनांथि जायो हांगारखौ जोंहा बेबायदिनो गोदोनि दिनाव टर्च बेटारि जों जों टर्च बेटारि आरो बै थौनि बा सारायनि खिथुआव ओ हा हनानै बा बेबायदिनो ओम सिखाफोरजों ओ हाख'नानै जोङो बे हांगारखौ दिहुननाय जायोमोन। बेबायदिनो देग्लिनानै जोङो थाव गुबै बेबायदिनो जों थाव गुबैजों जों लगायनानै जोङो मिस मिस खालामनानै जोङो बे खालार गोरा खालामनानै जायो आरो। जाहाथे बियो दै सारबाबो बा दै नांबाबो बियो गोरलैयै गाया। बेबायदिनो जोङो आरो बिबार महरनि खालामनो थाखाय जोङो बे गाबखौ जोङो ओ औवा हाथाय बा औवा फिसा फिसानि जोङो मोनथाम ओ हास'नानै ओ थेंगल बा दिरुंजों खाथाबनानै लागोन बेयो बिबार महरनि खालामगोन बेबायदि बिबार महर खालामखांनायनि उनाव जोङो हांगारखौ मोनसे ओ लाइ बिलाइ बा जोङो मोनसे खुरै बायदिसिनायाव लानानै जोङो मोसौनियाव फोनगोन आरो जा मोसौआ माबैसे दं गासिबनियावबो बेबायदिनो फाख्रा फाख्रि फोननानै होजोबगोन आरो बेबायदि फोनखांनायनि उनाव जोंहा दैमा बा फुख्रियाव थुखैनो लाना थांगोन आरो। गामिनि बयबो बेफोरबायदिनो जोंहा ज' ज' थुखैनो लाङो बेबायदिनो थुखैनो लांनाय समाव जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खुगा मेथाइ दङ बे खुगा मेथाइखौ जोंहा रोजाब रोजाब बयबो ओ। मोसौखौ थुखैनाय जायो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेबायदि आरो जोंहा बै दिनखालि जोंहा ओ ओ ओ औवानि लावथिजों जों मोसौखौ बुनाय जाया ओ जोंहा दिगिलिथिनि लावथि बिलाइ गोनांजों जोङो ओ होयै होयै लाङो आरो बै दिनखालि बेबायदिनो थुखैखांनायनि उनाव जोङो गावजों गाव ओ जा माला बानायनाय बेखौ जों गावजों गाव सोलायलायो आरो सोलायलायखांनानै जोङो जेब्ला थुखैखाङो अब्ला जोङो बै सानखालि जोङो ओ मोसौखौ खायालासिनो हगारो आरो बेबायदिनो उदां फोथाराव हगारनानै होयो हगारनानै होखांनानै जोंहा ओ जेब्ला न'आव ओ फैयो अब्ला जोङो आरो ओ अखानायै जोंहा मोनसे नेम दङ बा मानसिनि बैसागोखालि जोंहा मोनसे नेम दङ बेयाव जोङो ओ गेदेरखौ बा उन्दैखौ बेबायदिनो बोर होलायनाय बा बोर सारस्रिलायनाय जोंहा बे हुदाया दङ ओ बेखौ जों खालामखांनायनि उनाव जोंहा हाग्रायाव बेबायदिनो मैगं थाइगं एकस'था एक एकथा बेबायदिनो गोदोनि दिनाव नागिरनानै जानाय हुदा दंमोन बे हुदाखौ जोङो ओ दासिमबो ओ नागिरनानै जानाय हुदाखौ गाराखै होननानै जों बुंनो हागोन गोदोनि बायदि नाथाय गासैबो मैगंखौ नागिरा नागिरनानै मोननो हाला दानि जुगाव बा दा दानि जुगाव जोङो हाग्रायाव थांनायाबो एसेबां ओ गोरलै नंला मानो होनबा दानि जुगाव गोबां जिब जुनारफोरा ओ गिथावना महर लाबाय बेनि था खायनो जोङो हाग्रा बंग्राफोराव